औ
हेल' फैसा जमा खालामदो फंबाय फैसा जमा खालामदो फंबाय।
खालामगासिनो एसे एसे।
खालामनांसिगौ जोंहा माबा खुलिनोसै मा होनो केप खुलि ओ मा रेस्टुरेन्ट खुलिनोसै मोनसे अनलि फर कापोल।
जायो।
अनलि फर कापोलस।
माथ्र एग लाग लागे।
नट एलाउड फर माबा पाब्लिक अनलि फर कापोल्स।
बेन खालामजानाय आखल जागोन आरो बिदिबा
आरे मोनसे इउनिक जागोन रा बे जोंनि रेस्टुरेन्टखौ एकदम दामि प्रिमियाम बानायगोन। ओरैबायदि जागोन मिथिबाय बिनि प्राइसफ्रा ओ कफिया मानि डिसकाउन्ट मोनगोनब्रा डिसकाउन्टबो होगोन मोजां मोजां फुदस औ वेस्टारन फुडस लाबोजोबगोन ब्रा खालि वेस्टार्न
जापानिस केपि बानायनांगौ जामबा जापानिस केपि बानाय नांगौ। औ।
औ जापानिस केफेबो बानायजायो जायो जा औ नै माबासो करियानसो करियानसो बानायनांगौ आजिखालि माबा करियान जाजोब्बायना मानसिफ्रा करियान लाभारनो मा होनो जाजोब्बायना खे द्रामा नायै नायै हिनजावफ्रा।
उम।
बे जों साननाया मारै मोनलाय बै मा होनो
डाइटनि बानायलाय होनलायलाय इया।
औ।
मानि हेल्दि फुड्स। बर' नङा
खोनायाखै?
हो?
हेलडि फुड सल' मानि
औ।
जेरैहाय माबा सेक ओ मा होनो प्रटिन सेक द्रिंस माबानि फ्रुइसनि ड्रिंक ड्राय फ्रुटिनि ड्रिंक गासिबो मोनजोबगोन वरकआवउट खालामखांनायनि उनाव हाबनानै
पस वर्कआउट मिल
औ माबानाय जों माबानायाव जों जिमनि खाथियावसो खुलिखागोन नालाय
उम
आमफ्रायो
बेनि उनावहाय आरो खुलिलांबाय थानोसै रेस्टरेटा गदिर जायोबाय बिनि बिनि बिनि बिनि दस्रा जायगायावबो माबानोसै जिरैहाय मोनसे सासेलदंमोन खेबसेया जेरै खालि मायायावल दंमोन ना खेबसेआव करियान करियान ना मायावल'स दंमोन माबानिसो फैदों करियान खेबसेआव करियाननिफ्राय सो फैदों ना
अ लै
मानिफ्राय फैदों
करियाननिफ्रय थि नेकि फुसि हालदा खेबसेया आलदालाय बे बे माबानिफ्राय फैदों इउ एस सि नि ना माबा
खुनु करियानना जेपाननिफ्राय फैदों
एबसे उ ए से जाबालाय
मारै
जिखुनु इउ एस सि नि नामानि फैयै फैयै फैबाय जोंनाबो बिदि थांगोन दस्रायाव
करियानिफ्राय तिकेत नांगौ ए एभ सि आसाम ब्राइट केनो
थेसा आलदा आलदा जायोना एसे माबाया
करियान होनना थेब्लाबो गोथावसिन जायो खोमा
होनाय होनाया आलदा आलदा होयो बिसोरो माबा माबि होला जोबथारो गोमो गोथां गोजा माबा मस्ला मस्लि चिकेन फ्राइदआ खामानि गैया मोजां थावानो जा दामबाव। अबनो ओमफ्राय जायाफ्रामा
आइ ड'ट लाइक वेस्ट ए फुट फंबाय फैसा बेसेबां दं दा
दागैथ'या दस हाजारसेल' दं
दस हाजार द'स हाजार दस हाजार
ओमफ्राय बेनिफ्राय माखासे मा होनो दस्रायावबो इनभेस्ट खालामनांगोन दस्रा माबाफ्राव दस्रा कम्पानि
उम
माबाफ्राव मिउचयेल प्र मिउचुवेल फान्डाव इनभेस्ट खालामनांगोन स्टक मार्केट आव होनांगौ एसे ट्राइ खालामनांगौ ट्रेडिं खालामनांगौ ट्रेडिंखौ सोलोंयासै नों मानि
ओरैनो।
आइसोर सोलोंनो होननानै गरम जानानै ट्रेनिं ट्रेनिं खालामनो गरम जानानै साब्रैनाखि थर साफ्रिनाखि।
ट्रेनिंआवबो टाइम नांगौ आरो माबा नांगौलै।
है जामबा नंखाया ट्रेडिङा खामानि गैया थगायोसो बांसिन नानो प्रमट खालामनायसै अबावबा बिदि जादि बानाय थारो
थ्रेडिं खालाम थारनोबा
माबासो बेयो अट जेनेरेसनफ्राय माबा माबासो अट जेनेरेटिपसो सिथोबनि बिदिया मेसिनसोना खेला खालामजाया बानायलां नंङा।
अबा जोंबो ए आइ जों ट्रेनिं खालामनो होनो हायो ए आइ खौ माबानानै
ए आइ खौ बानायहाय माने लस जानाय होनाय सानसै नामा?
लसजाया बिसोरो एनालायसिस खालामग्रा मार्केटखौ ओमफफ्राय
औ बेथ'बे आजि खालि ए आइ स टिनजारसो नालाय ए आइखौ बानायहैजायोथ नोंगौ जायोथ ओमफ्राय बोरै बानाय बोरै बानायगोन जेनबा
ट्रेनिंजों ए आइ माबाजों एमजों बै माबाजों खानक खालामखायोब्रा
माजों?
ए आइ सफेरजों
मोनसे ए आइ सवेर दंना औ बेजों मा मा खालामजायो जेरै मोनसे माबा प्रडाक्ट बानायसै दे।
अ प्रदाक
ब्रेन्ज रेहाय माबा उम उम नाइकि एडिदास बट बिदि बानाय जाबो मोनसे प्रडाक्टनि ब्रेन्ड बानायसै फानसै
प्रडाक्टनि सिगां नोंनाव बेसिबां कास्टमार दं नायगिर
कास्टमार सिगां मानि जोंथ माबा जागोन ना जोंनाथ माबा थाबायना जों प्रमट खालामनो हायो गावनो इनफ्लुयेन्सार जाग्रोनोसै
उम बेनफाय जागोरसिगोन दम
औ औ बिसोरथ गावसोरनो प्रमत खालामजोबो गावसोरनो माबाखौ
बिसिना मालाय आरइ ब्रेेनडनि माब
उम फानसियो
फानसिबो माबा बैसागु टाइमबाथाय गाजज्रि सेल खालाम खायो। ओरैनो नर्मेल देवाबो खामायनो हाखायो बिसोरो। बायदिना प्रग्राम जाबा ओरै बे अर्दार फैलाबायना एसे माबा बायखायो मानसिफ्रा आं माबानिसो बानायोङ बानायोबा सेेनडेलनि आयै सोस्था एकदम दाम खम दाम खमावनो एसे होनसै नायनानै मिडियाम आगाव फानै फानै फानबाय ग्र जाबाय ग्र जाबाय इनभेस्ट खालामबाय इनभेस्ट खालामबाय लाख खौफोथि खोरफोथि जाबाय
नोंथाङा मा सानो
माया
नोंथाङा मा सानो नोंथाङा माहाजोन जानो?
आरो गोसो दङ
गोसो दङ आमफ्राय नोंथाङा मा थांखि लादों नोंथाङा मा थां खिलादों
आंङो बेरायहैनो थांखि लादों
बेरायनो उइदाउट मानि नों बोरै बेरायनो हागोन
साइकेलजों बेरायनांगौबा थैगोनलै
ओइ फाग्ला फैसा गैयाबाबो बेरायो मानसिफ्रा माखौ मा होनो मिथिबाय लिभ लायै लायै बेरायो ओरैनो मेरला मानसि बेराय माबा मा होनो औ मेरला मानसि दंब्रा फैसा गैयाब बेरायग्रा फाग्लासो बिसोरखौथ देनजार मानिनांगौ
साइकेलजों बेरायग्राबो दङ
साइकेलजों बेरायग्रा बाय जों बेरायगरा दं दङ थाबायनानै बेरायग्रा दं आंना खालि बेल खि हाव टु बिकाम रि
थुथुथ
पन लादो गोदान दस मिनिथ जाबाय गोदानखौल लादो
र र जानोसै नै जाबाय दे